औ खोनादों दे नोंथां खोनादों उम उम। आंथ' ओरैनो दा जिरायना दंथ'यो माबा मानसावगारिसो नायला बायदोंमोनलै माबानि मुलुगनि। दानि दसे बावैसो ओइखि खामानि मावहैदोंमोन आंङो दुब्लिखै फोथाराव।
ओ
बिनिफ्राय फैनानै दसे गोलानानै मा खालामनो साननानै ओरैनो मेप नायदोंमोन आरो ओरै मेप नायनायाबो ओं दा एसे आनजादबो फैहांदों ना
औ औ दे अब्लालाय नोंथांङा आं नखौ नोंनि नों नायनाय मेपनिफ्रायनो मोननैसो प्रस्न' सोंनि ओ नोंथांङा औ
उम
जोंनियालाय जोंनि नै माबायावलाय कन्टिनिनना खैथा दंङ?
दाथ' जोंनि ओ कन्टिनेन होनोब्ला ओरै सात थेनस जाहैयो।
औ
ओरै सा आमेरिका खोला आमेरिका एनिफ्राय इउर'प आफ्रिका एसिया ओमफ्राय आरो ओरै नै एन्टारटिका एनिफ्राय आरो अरसेनिया असिनिया असिनिया हादराव आरो ओरै अस्ट्रलिया हमजायो। निउजिलेण्ड हमजायो ओमफ्राय पापु आ निउगिनिया होननाय बे हमजायो आरो नोंथां।
औ
उम
मायाथो ओ जोंनि अवाल्डआव मा ओ माबाया काउनत्रि आ बांसिन गेदेर? दा
अ जोंनि मुलुगाव माबायाव
औ
हादोरम हादोराव ना ओ उम उम ओयावथ' बुंनो थाङोबा रासिया होननाय जुथाय हादर रासि जा जुथाइ हादर होननायानो गिदिरसिन हादर आरो गिदिरसि दों ओं बिथाय बिनि आरो राजथावनिनि मुङा जाहैबाय मस्काव ओरैनो म उम मस्काव बैयो रासिया मोननै माबायाव गोग्लैयो आरो मोननै मा होनो हादरमायाव। ओरै इउरपबावबो नांहैयो ओमफ्राय एसियावबो नांहैयो ओरै इउ गोबाव मस्खाव होननाय माबाया नांहैयो आरो इयाव खावसे ओरै गेजेराव हाजो दंना? मा हाजो होनोमोनबा कक'सियास ना मा इदि होननाय हाजो दं मानो क'केसियास जोबोद गोजौ हाजो बेनिफ्रायनो खावसे सोलायो औ
अ
उम
ओमफाय नोंथाङा बेफोर हादोरनि ओ हादोरनि मादाव अबेबा मोनसेखौ एक्सप्लेन बानायना होदो माखोबा मोनसे नोंनि ओ रोंनाय खन्द'खौ।
आमेरिकाखौनो बुंनोसै आङो नोंथां।
औ औ
आमेरिकायाथ' जोबोद सक्तिसालि हादरलै नोंथां। बियो ओरै फरायनायावबो ओरै माबा मा होनो दावहानियावबो मिलेटारिनियावबो
औ निउक्लियार
अज बेफोरनो आरो ओरै माबायावबो जोंनि स्पेस माने अख्रां दं दिङा दावबायनायावबो जोबोद माबा दावगानाय बेयावनो जोबोद धोनि धोनि सुबुंफोर दङ जोबोद माहाजोन सुबुं दङ इलन मास होननाय जेब बेजस होननाय। इफोरबायदि जोबोद मुंदांखा मुंदांखा सुबुंफोर दं आरो बे हादर हादरावनो आमेरिका हादराथ' ओरैनो उम हादरनि हादरा एसे गावस्रानाय आरो बेनो ओरै आमेरिकाजों नांजाबि हाद माबाफोर दं इनि रायजोफोर दं जेरै हावाइ। बेजों नांजाबा माने आमफ्राय ओलै आलास्का। गुवाम होननायफोर दङ बेफोरबायदिनो बेलेग दिपफोर बिसोरो। बिदि दं आरो ओमफ्राय बिनि राजथावनि मुङाथ' बे वासिन टन होनो वाशिंटन डिसि। ओम राम बेनिनो आमेरिकानि प्रेसिडेन्टनानो बेयावनो थायो। ओरै प्रेसिडेन्टनि मुङा जाबाय
नामालाय माथो?
आमेरकानि प्रेसिडेन्टनि नामा डनाल्ड ट्राम्प। डनाल्ड ट्राम्प उम बिथाङा नैरोजा नैजिबा मायथाइनि इले-इलेकसनाव देरहानानैनो प्रेसिडेन्ट जादों।
औ
बिसोरनि प्रेसिडेन्टनि टार्मा माने सोलिनाय माबा दिना समा ब्रै बोसोर थायो आरो ब्रै बोसोर।
औ
ओमफ्राय खनसे देरहाबावोबा आरो थाबावनो हायो आरो। बिथांनि संबिजिराव लिरनाय दं बेनो। आमेरिकायावबो बाजिथा ना मा माबा दङ रायजो दं बाजिथा रायजो दं जेरै ओरै भारतनि रायजो हिसाबै आसाम ओरै अरुणचल, राजस्थ थान बेफोरबायदि रायजो दं आरो।
औ
मोननैसो खोन्थानोसै आं ओरै ववासिंटन डिसि होननाय दं ओरै ओ केलिफर्निया टेक्सास कल'राड'। ओमफ्राय इफोरनो आरो। बेफोरबायदिनि दङ आरो माने बावरि दा होननायफोर रायजोफोर। उम
ओरैलाय ओ नोंथाङा एन्टारटिकानि सायाव मा होननो सानो एन्टार टिकाया मोनसे माबायदि जायगा?
एन्टारटिकायाथ' जोबोद बरफजोंनो बुंफुंना थानाय जायगा।
औ
फ्राय बेयाव हाखोनो नुवा आरो।
बेयावलाय सुबुंफोरा थांगोन ना थाङा?
सुबुंफोराथ' बेयाव जोनोमनिफ्रायनो गैयानो फ्राय। ओमफ्राय बेयाव थाङो बेफोराव थांनायफोर मानसि सुबुंफोराबो फ्राय रिसार्चनि बा माबा मोनसे नायबिजिरनो थाखायसो थाङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नामा औ। अब्लाथ' बियो ओ बहुत ओ गुसु जायगा ना?
ओम जोबोद गुसु जायगा थानो जोङो जों साधारन मानसिया फ्राय थानो हाया दे बे जायगायाव।
बेयाव सम सम बरफनि ओ बारबो फैयो होननाय खोनादों आंबो बेनिखायनो मानसिफोरा बेयाव थानो हाया ना औ अब्ला नोंथाङा रासियानि बागै एसे होननो हागोन नामा रासियाआव मा मा स्टेट फोर दं एब्ला एबा रासियानि दा प्राइम मिनिस्टारा सोर बेफोरखौ एसे होननो हागोन नामा?
रासिया बुङोबाथ' बेयो जोबोद गुवार गिदिर हादर जोबोद दावगानायबो दावगानाय हादरबो बेयावथ' ओरैनो बुंनो थाङोबा ओरै साइबेरिया होननाय दङ ओरै मस्क' दङ स्टालिन गार्ड दङ लेनिन गार्ड होननाय दङ बिदिनो गाजान होननाय रायजोफोर दङ
औ रासियानालाय रुसियानालाय खैथाफोर हादर दङ
बेखौथ' आं मोजां मिथि थ'वा नोंथां बेसेबां रायजो दङ बेफोरखोनो आं मोननैसो खोन्थाबाय मिथिनायखौनो
औ
बेफोर रायजोआनो दङ आरो ओमफ्राय आरो बेबाद गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर सोरफोरबो दं ओरै ट होननाय ब्लाडि बस्ट' होननाय सेन्ट पिटार्सबार्ग लेनिनग्राद मस्क' मस्क'आथ' बिनिनो राजथावनि जाहैबाय नङा होमबा बिनि गिदिर गिदिर रायजो दङ आरो बिथांनि बे रायजोनि प्रेसिडेन्टनि मुङा जाहैबाय भ्लाडिमिर पुटिन बिथाङा नैरोजा नैरोजा मायथाइनिफ्रायनो दासिम दङ आरो बिथाङा प्रेसिडेन्ट ओरै प्राइम मिनिस्टार जालाय प्रेसिडेन्ट जालाय बिदिनो जानानै दंगासिनो
ओ बेस बिसिनियाबो डेम'क्रेसि सिस्टेमानो ना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां उम डेम'क्रेटिक सिस्टेमानो भट जायो बिसोरनाबो भट जानानै जाय बांसिन भट मोनो बिथांखौनो प्रेसिडेन्ट फाथिनाय जायो आरो
औ ओमफ्राय नोंथाङा खिनि खिनियानि बागै एसे फोरमाय हागौबा केनेदाफोरनि बागै
कानादा होनोबाथ' बेबो मोनसे हादरानो जोबोद गिदिर हादरना ओमफ्राय बे हादराव जोबोद फिसा फिसा बा गिदिर गिदिरबो माने दिपफोर दंसो गारो आरो गिदिरबो दं फिसाबो दं खहायै दङ बेसेबांबा दङ आंबो मोजां मिथिजोबा फ्राय दङ आरो आरो ओरै गेजेर गेजेर माने लैथो लैथो माबा लैथो फिसा फिसाफोर दङ बेनो आरो मा मा लैथो दङ मुंदांखा लैथोफाव हरसन अदसन बे होननाय दङ ओजा लेग उइलिंटिं होननाय दं जेमस बय ग्लुप अफ लरेन्सिया बुडसन स्ट्रेट बेफोरबायदिनो बेसिनफोर दङ' आरो ओमफ्राय बे कानाडा रायजोआ आमेरि नांजाबोन आमेरिकाजों नांजाबनायनि लाइनखौ ओरै माबा होनो आरो। फर्टिनााइन पेरारेल लाइन ना मा होनो। फर्टि नाइन पेरा उम। ओमफ्राय आलासखा नांजाबो ओमफ्राय जा आरो साथारखि
औ औ मोनसे ओ हादोर ना मा?
बिथ' हादर नङा बियो रायजोआनो जाहैबाय डेनमार्कनि रायजो। उम डेनमार्क हादरनि रायजो जाहैयो आरो
औ नंगौ नामा?
औ नंगौ।
ओ नोंथाङा ब्राजिलनि बागैबो एसे ओ सावरायनो हागोन। ब्राजिलनि बागैबो एसे औ।
बो खोला आमेरिका हादरमायाव नायोबा ब्राजिलानो देरसिन हादर जोबोद गुवार गिदिर। एमाजन होननाय हाग्रा होननाय खोनाया होमबा नोंथां?
औ औ खोनायो।
बे ब्राजिलावनो दङ' जोबोद गुवार जोबोद गुवारा। हाग्राजोंनो बुंफबनाय दैमा दै बेफोरबायदिजों बुंफबनाय आरो। जोबोद रोजा दासिम मानसिफोरा हाबख'नो हायाखै बेयाव।
औ बेयावथ' बेलेग ट्राइबनि आदिबासिफोर दासिमबो दुनिययाव नुजायै आदिबासि
उम उम उम दङ' दङ' ओमफ्राय आरो ब्राजिलानायाव एसे फुटबल फुटबलनि मुंदांखा दङ' पेले होननायफोर। जोबोद गिदिर गिदिर जोबोद वर्ल्ड कापबो देरहाबाय। बे राजथावनि मुङा ब्रसिलिका आरो।
ब्रासिलिका औ औ। नोंथाङालाय सान्सफोर मोनो बेफोराव अबे बबे मोनसे हादोराव बेरायनो सानो?
सान्स मोनो बाथाय बेफोराव थांनो लुगैयो आरो ओरैनो। बेरायनो जापानफोर बायदियाव इउरपफोर बायदियाव।
औ जापानालाय माबायदि काउट्रि? नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा इनि बागै इसे?
मोजाङानो जोबोद मोजां हादर। लैथो जिङाव लैथोजोंनो बुंफबनाय साउथ करिया नर्थ करिया रासिया दं बेजों खाथि लोगो नांनाय आरो जोबोद बांग्रिं फैयो। बे हादराव उम नोंथां नोंथां अब्ला
औ दोनथ'नोसै दे अब्लाना टाइमाबो बारबाय जोंनिया।
अ अ अ दे जागोन दे।